हेल' औ खोनादों।
अ
जोङो होमबा माबानि सायाव रायलायनोसै सोमोन्दो सोमोन्दोआबोथ' गोबां रोखोमनि दङ ना जोंनाव
अ अ।
मोनसेल' सोमोन्दो गैया नङा होमबा जों जा सोमोन्दो मिथियो बेनि सायाव रायलायनोसै आरो दा नों एसे बुंनानै हो दो सोमोन्दोखौ मानि थाखाय बाहायनाय जायो बा लानाय जायो जोङो?
औ सोमोन सोमोन्दो होननानै बुङोबाथ' जेनेबा जेरै जों बिमा बिफानि सोमोन्दो बिब' बिनानावनि सोमोन्दो बिदा बिनानाव बिदिनो सोमोन्दोखौ बुजायो आरोना जाय जे माने रिलेटेड माबा थायो। अ मा होनगोन बिखो
मा होनना बुङो ओरै बुंजासिगोन आरो जेनेबा मानसिखौ सनमान होनो थाखाय
अ आतसा अ अ नंगौ दे।
बेखौ जों मुंजों गाबज्रियालासि बिनो बा मोनसे गावनि आंगो बा माबा मोनसे बुजायनाय आरो जेनेबा नङा होमबा गेदेरखौ गेदेर उन्दैखौ उन्दै साननानै।
औ औ
बिदिनो होनांसिगोन जों सोमोन्दोखौ नङा होमबा? मा मा सोमोन्दो दङ जोंनि बर'आव?
अ जोंनि बर'आव?
उम
जेरै ओह बिफानि बिनानावखो बुङो आनै ओमफ्राय आरो बिदानि ओह मा होनो ओब बिदानि हिनजावखौ बुङो बाजै ओमफ्राय बिफ फानि ओह बिफानि बिबथैनि मा होनगोन बिफानि फंबायनि हिनजावखौ बुङो आदै मादै नोंसोरना मा होनोथाय जोंनिया मादैबो होनो आदैबो होनो। माने सो-सोरनाबा सोरनाबा मा होनो इखो माबाखो हौ-हौवाफोरफोरखौ माने आद आदै आदै बिदि बुङो आरो जोंनिया खिन्थु हिन्जावफोरखौनो आदै बुङो।
क'क्राझार साइडजोंबाथाय बिदि आरो जे बा बिसोरो ओम दादाखौ आदै । ओमफ्राय आदैखौ मादै ।
अ अ अ।
बिदि बुङो आरो। ओमफ्राय आरो बिदिनो सापस फंबाय।
ओम।
फंबायजों रिलेटेड थानाय जेरैबायदि फंबायाइनि जुदि बिसि थायोब्ला बेखौ मा होनगोन?
फंबायनि मा?
बिसि
फंबायनि बिसिखौ मा होनगोनबा? ओम आगै ना मा?
आगै औ आगैयानो जागोन खोमा।
मिन्थिला आंबो एसे कनफिउस जाबाय आगैयानो जागोन खोमा ।
आरो मा मा सोमोन्दो दङ जोंना दा नों बुंलांबाय। ओह जोंहाथ' आब'आबो मोनसे सोमोन्दो नङा होमबा फंबायाबो मोनसे सोमोन्दो बेनिफ्राय आबौ आ बो मोनसे सोमोन्दो आबैयाबो मोनसे सोमोन्दोआनो ।
औ।
नङा होमबा?
औ।
जों ओमफ्राय आदै होनबाय आदैयाबो सोमोन्दो मादैआबोथ' सोमोन्दो। ओमफ्राय जों जोंना मानसिखौ गाबज्रिनाया मुंबो थायो देलाय नङा होमबा? मा सोमोन्दोआव गोलैया होनबाबो जों सोमोन्दो होनानै बुंनो थाङोब्ला जों आदै मादै आनै ओमफ्राय ओह आबौनि आबौ बा आबौनि आबौखौबा मा होनो नों मिथियो?
आबयनि मा?
आबौ माने आबौनि बिफा होननांसिगोन।
आबौनि बिफाखौ ओह आयं होनगोन नामा?
औ औ आयं होनो औ।
ओमफ्राय बेयो आबौनि बिफानि बिफाखौ मा होनगोन?
आबौनि बिफानि बिफाजों आयंखौनो होनलांबाय थानांसिगोनदां आंनिबा।
अह
माने आं मिन्थिनायाव आरो
ओम ओम ओम ओम ओम । इमान गोलावसिमथ' होननो मोनफेराखैना ओंखायनो मिन्थिया आरो।
ओम जोंनाव गामियाव दङ जों आयं होनो मोननाय। औ जोंहा। आ आदानि जिथुबा फिसाजो बिसोरो दा जोंनि आबैखौ आयं होननानै बुङो आरो।
आतसा अ।
दा नोंसिनियावबो जुदि सापस आदा दङबा आदा जुदि फिसाजो दङबा ओमफ्राय नोंनि आबै बेखौ बिसोरबो आयं होननानै बुंगोन आरो।
अ आतसा आतसा।
उम। बिनि अनगायै जोंहा आरो मा सोमोन्दो दङ। जोंना गुबै गुबै सोमोन्दो होनना बुङोब्ला । नों नोंनोबा माखौ सानगोन गुबै सोमोन्दोआ मा सापस आंनिब्ला आइ आफायानो जागोन आरो नङा होमबा?
खारन बिमा बिफानिफ्रायसो जेनेबा जों जोनोम मोना मोनो नालाय जों माने संबो जेनेबा ।
नों बिदि खोनाफेरदों नामा अबावबा सोमोन्दो गाबज्रियावहाय। सोरबा नोंखौ बुंनाय न'खरनिफ्राय।
मा बुंनाय माने?
जेनेबा बिदि मुं गाबजेनो मोना । बिदि होननासो गाबज्रिनांगौ बेयो नों नोंनि गिदिर बा बे नोंनि उन्दै बेफोर बायदि होननानै बुंनाय
अ अ खाना औ । उन्दैयाव जेनेबा सोरखौबा बिदिनो नाम खारिफ्लांदोंमोनबा । गिदिरफोरा बुङोमोन आरो बिदि होननो मोना जेनेबा सोमोन्दो लानांगौ गेदेरफोरखौ मान होनांगौ बिदि होननानै बुङोमोन आरो ।
औ औ । नाथाय दानि दिनाव माबायदि नों सानो सोमोन्दो लानायफोरखौ ।
अ दानि दानियाथ' माने एसे बेलेग जाबोबाय आरोना बांद्राय माने सोमोन्दो लानायखौ नुनो मोनो बांसिनानो माने नामफोरजों गाबज्रियो ओमफ्राय मानसि माने मा होनगोन बेखौ वेस्टार्न कालसारखौ माने फल' खालामो आरोना माने । बेलेगफोरा बांसिनानो नामफोरजों गाबज्रि नालाय बांद्राय इसनियाव माने सोमोन्दोनि जोंनि बायदि जेरै आदा आब' बिदि बुंलायो । इसना माने बांद्राय बुंलाया आरोना बिसिना माने बांसिनानो नाम गाब गिदिरफोरखौबाबो बिसना नाम गाबज्रि बेफोरखौ माने बां मानसिफ्रा फल' खालामनानै दानिया एसे जोंनियावबो माने जि बुंग्रा जाबाय आरो ना माने बांद्राय माबा लाला आरो सोमोन्दो नुनो मोनला खम नुयो आरोना नुबाबो । समब्रा सब्रिबाथ' आरो नामानो गाब खायो खिन्थु एसे गिदिरबाबो माने नाम गाबज्रियो आरो जोंनिया । उन्दैखौथ' उन्दै बे खौबो जेनेबा आगै आगै बुङालासिनो बांसिन नामसो गाबज्रिनाय नुनो मोनो आरो दानिया । आगोलथ'आगोलथ' जेनेबा उन्दैयानो जा गिदिरानो जा गासिबो माने सोमोन्दोजो लिङोमोन आरो नाम साम बिदि बांद्राय इउस खालामामोन आरो ।
उम।
उम ।
बे दादै आरो आदै आं बेखौ दासिमबो बुजिना मोनाखै बबेनिफ्राय फैनाय । जेनेबा बे दादै आरो मादै जेनेबा दादै होननाया
दादै मादै अ जोंनियावथ' जोंनिया जुदि जों ओ जोंनि बाबानि बेयो ओ बि फंबाय-फंबाइखौ दादासो बुङो जोहा
ओ ।
ओमफ्राय आरो हिनजावखौ आदै बुङो खिन्थु बिसोरनो क'क्राझार साइडनिया दा मा बुङोथाय दादै बुङो खोमा?
औ बुङोदां बिदिनो ओमफ्राय आम आंबो खोनादों माने जोंनि गामियावबो दङ आरो बिदिनो जेनेबा ओ दादाखौ दादै बुंनाय दादै मा खालामदों मबा थांनो नायदों नामा? बेफोरबायदि होननानै बुङो आरो।
अ । औ से आलदा आलदा मा मारै फैनायबा आंबो मिनथिया
बा खोनादों नों? बा बा सोदोब खनसे
मा फा
जोंनिथिं जाय होनो बाफया बाफया मा खालामदों होननानै माने आंनिबो फं बाय जानायखौनो बाप्पा होननानै बुङो खोमा जेनेबा गोदोनि आबै आबै मोना आबै जेनेबा गोदोनि मानसिफोरा बाहायो आरो सापस जोंना फादारखौनो मालाबा समाव बहाबा लोगो मोनबा आयं जानाय बा आबै जानाय बिसोर बुङो आरो बापाया बहाबा थांनायमोन ना बहाबा थांदोंमोन नामा बि
एसे दासो गोसोआव फैनाय बायदि मोनदों आं माने एसे बुरैफोरखौ इउस खालाम आगोल खोनादोंमोन खोमा माने
उम उम
उम
ओमफ्राय आरो आगोलनि समाव बिदिनो एसे माने गावनि बिसिखौबो बा बिसि बा फिसायखौ माबा होनना बुङों मा बुङोमोनथाय बुङोमोन आरो माबा मोनसे आं गोसो सोआव फैआखै उम
जो जोंनिथिं माने जोंनिया माबा आरो ना बेलेगनि माबा जानाय जेनेबा जोंनिथिं खोनादों आङो उम ओ गावनि हासबेन्डखौ सामि बुङो माने हिन्दी फोरनिफ्राय एसे माबा जानाय आरो जोंनिया कनभारट जानाय एकदम सामि होननाय खोनायो आरो आं बांसिन खायसे आरो खायसे खायसे मानसिखौ खिन्थु बर'नि माने माबा वार्ड नङा इयो रुद वार्ड नङा
ओ आं खोनानायाव नोरै खोनादों आरो माने बिमा होनो सोरबा ओ बिफा होनो सोरबा
अ बेखौथ' होनो होननाया दाबो होनो सोरबा सोरबा उम उम उम सोर सोरबा सोरबा आरो गावबाागाव माने निक नेम दोनो आरो न'नि
उम गाव गाबज्रिनो थाखाय
उम
दा बेफोर सोमोन्दोफ्रा जों नुनो थांबा मालाबा समाव सोलायसो हैगोन खोमा दानि दिनाव मा होनना बुङो सोरबा बाबाखौ बा सोरबा आफाबो बुङो सोरबा बाबाबो बुङो आरो
औ आगोलथ' जेनेबा आफासो बुङोमोन बांसिनानो खिन्थु दानिया दानिया आफा होननाय खोना लानोखा माने बाबासो बुङो बांसिन आरो लासै लासै थांबालाय पापा जाहैसिगोन खोमा
दा नों मा बुङो?
आं आंथ' बाबासो बुङो
नोंथ' आफा बुंफेराखै?
ओहो आगोलनिफोरा जोंनि जोंनि आइमोना गावसिोरनि बिमा बिफाखौ बिफा आफा बुङोमोननो ओमफ्राय बिसोरनिफ्राय फैनानै जों दा बाबा बुङो जोंनिफ्राय बास बिसोरो नेक्स्ट जेनेरेसना मा बुंगोन मिथिया खिन्थु माने सोलायबोबाय आरो जों
बेसोरथ' पाप्पासो बुंगोन आं मिथिखानायाव आरो बिमाखौथ' मामिसो बुंगोन।
औ औ ओंखायनोथ' जोंनो जेरै सोलायबो जेनेबा आफानिफ्राय बाबा जाबोबाय।
बिदिनो सोदोबफोरा गोमालांबाय थागोन आरो माने। ओ बेलेग बेलेग मा होनना बुंडो बेखौ बिनि बुंनायफोरा सोलायलांबाय थासिगोन आरो आफानिफ्राय पा फैबाय बाबानिफ्राय दाबा फैबाय बेबायदिनो
ओं सोलायलांडो गिदिंनो।
बिदियाव रावफोराबो गोमालांगोन आरो।
गोमायो आं ओंखायनो माने। ओ बिदि मानसिफोरा थेसिसफोर लिरोना बेफोराव माने। लिरबाथाय माने मोजां जायो आरो ह मान एसे प्रिजार्भ खालामना दोन जायो दानियाथ' बिराद। माबा दङ जेनेबा प्रिजार्भ खालामनो थाखाय बहुद माने लामा दङ । जायबो खामनो हायो।
टेक्न'ल'जि जुगबो जाबाय नङा होमबा।
बे आफा सोदोबफोरखौनो खोनाला आरोना दानिया।
उम बेथ' गुबै राव। उम बबै सोमोन्दो हिसाबै जोङो। गोदोनिखौनो लाखिबा मोजां जायोमोन आरो दा बे वेस्टार्न बायदि जाहैबाय बे। गोदोबा। दा जोंनिया समाबो जाबाय बिदि ने। उम